औ
खोनादों ना नोंथांङा
औ खोनादों नोंथां।
औ मा खालामदों नोंथांङा?
औ हेलौ
नोंथांङा मा खालामदों
आंङो फ्रियैनो दं नोंथां।
औ बिदिब्ला रायलायदिनि नामा? औ आंबो फ्रियानो दङ'
औ नोंङो नेटआ एसे
उ
हेल'
औ
नोंनि रायलायनायखौ मोजां खोनायासै
नोंथांनिखौ माथो मोजां खोनागासिनो औ खोनादोंना खोनायाखै दायो।
बेखौ मोजां खोनायाखै एबार मोजां खोनाबाय
मोजां खोनाबाय
हेल' औ औ औ खोनादों मोजां खोनाबाय
औ औ
अब्ला जोंङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै नंङा होमबा
औ
खोनादों अ जोंङो गारि म थरनि सायावहाय सावराय सावरायसै नंङा होमबा
औ
हेलौ औ दा हायो होमबा जोंङो गोदोनि जिथु ओ ओ दानि माबायदि ओ-गारि मथरा सेन्ज जबाय दानि जुगावहाय। गारि मथर ओंखारनानै माबायदि ओ-दभलप जानाय जाखो। खो एबा माबायदि जोङो। हेल्प मोनखो गारि मथरनि थाखाय। बैफोरनि बागावहाय नोंथाङा एसे आंनो खिन्थानो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां ओ-गोदोथ बुंनो थाङोब्ला गारि यानो गैयामोन मोसा बिदिनो गराय गारि बिदिसो दंमोन नङा होमबा नोंथां? गोदोनि जुगावहाय गोजान गोजान लामा हान्थिनायबाबो जोङो थाबाय थाङोमोन। ओमफ्राय दानि जुगबा जोङो गोजान गोजान हान्थिना थांनो जों गारि मथ मटरजों थांनाय जायो आरो गारि मथरनि हेफाजाबजों गोजान गोजान हान्थिनायाव जोङो थाबै सहैयो आर ना नोंथाङ जाय जासिन मान जोङो थाब हान्थिनो सानो बेयावहाय जोङो थाब थाब हान्थिनो हायो आरो गोदोनि दिनावहाय। आबै आबौमोना जेरै लोमजायो साजायो अब्ला डक्टर अजनाव थांङो। माने थाबायनानै थांनो गोनां जायोमोन आरो ना गोजान गोजान जायगाबाथाय। फ्राय आथिखालावहाय। बिदिनो डका डक्टर अजानाव थांनोबाबो जोङो थाब मोन थाब गारिजों। सहैनाय जायो ओमफ्राय बिदिनो आंनि मथेबाथ। गारि दानि जुगाव गारि मथर बांनाया माने ओंखारनाया। जोबोद मोजां जादों आर ना मानसिखौ माने बिराद हेल्प खालामदों। मानसिनि थाखाय जोबोद मोजां जादों आरो अबावबा मोनसे जोङो अबावबा जायगायाव थांनोबाबो ओ-न गुदिनिफ्रायनो गारि मोन मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां।
ओं
नोंथाङा गारि मथरनि सायाव मा होननो मा बुंनो सानो माने एसे फोरमायदो।
औ ओ गारि मथरनि सायाव बुंनो होनोब्लाथ नोंथाङा माखासे खोथाखौ खोनथालां बाय नङा होमबा जे हक जितु जोंनि गारि ओंखा रनाय ओ गारि मथर ओंखारनाय गोदोथ' गैयामोन नङा होमबा गोदोथ गराइ गारि। एबा साइकेल जों हानथि खथि मोन एबा आथिंजों खान्थियोमोन गोदो धोरनायावथ आरथिंजों हान्थिमोन आरो। दायोनिफ्राय। सोलायनानै ओय ओ-जोङो साइकेल गारि बायदिसिना ओंखारबाय जिहेतु दा। जोङो बबेबा थांनो ओ-बबेबा थांनो एबाव गोजानाव हान्थिनोबो गारि मथर एबा फ्लाइटजोंहाय जोङो। ओ जिहेतु जों साननै सानथामनि लामाखौ दसे एक घन्टा एबा दुइ घन्टा टा एबा आडा घन्टायावनो। नाय जोङो बैफोर माने सुबिदाखौ नुहुरनो मोनबाय आरो। बैफोर सुबिदाया जोंनियावहाय बहुत मोजांनि थाखाय जाबाय आरो माने। जिहेतु जोंनि कलेज थांनो होनोब्ला। ओ-जोंना गोजान गोजान कलेज थायो बेफोराव थांनो होनोब्लाबो जों आथिखालावहाय। जोङो ननि गारिजोंनो एबा स्कुटि एबा बायदिसि ना गारिजोंनो जों ननिफ्राय थांनो थांनो हानायखौ जों नुनो मोनसै आरो। आथिखालावहाय बुंनो थाङोब्लाहाय गारि मथ बेटरनि बागाजों जोबोद बारायबाय आरो बुहुत गोबां जाबाय। गारि मथरनि सुबिदायाबो बैफोरखौ नोजोर होनानै। नाय जोङो माने जोंनि थाखाय बुहुद माने मोजां जादों आरो। बैफोरखौ ओ जोङो दायो ओ कलेज एबा स्कुल ओ जिहेथु जोङो ओ आथिखालावहाय स्कुलनि बास स्कुल ओ जिहेतु गारि ओमफ्राय आरो कलेज बास एफोर माने एक्सट्रा एक्सट्रा ओ माने गाव गावनि ओ डेभलप एबा मोजांनि थाखाय बानायनानै दोननाय जाबाय आरो जोंनि थाखाय मोजांनि थाखाय बानायना दोननाय जाबाय आरो जितु जोंनियाव दा गारि मथर जिहेथु टेक्न'लजि जुग जाबाय बैफोरखौ माने जोंनि सा समावहाय माने बहुद माने मोजां एबा ओ सुबिदा खालामना होनाय बायदि जाबाय आरो।
औ औ
ओ जिहेथु जोङो दायो ओ गारि मथरखौ बुंनो थाङोब्लाहाय नै ओ गारि मथराबो दङ दंनाया आथिखालावहाय गोबाङानो जाबाय खिन्थु ओ खायफायाहाय गारि मथर खौहाय मोजां सालाया लायासिनो एबा गा-गाज्रि निसा लानानै ओ सालायनानै गोबाङानो जुब खम जायो गोबांआनो गाज्रि जायो नङा होमबा गोबांआनो फि फोदाव गोलैनाङो बैफोरखौ माने नोजोर होनानै नायोब्ला जोङोहाय ओ खायफायाहाय एफोरबायदि ओ लोङा लासिनो एबा गा-गाज्रि निसा लाया लासेनो सालायोब्ला माने निजेनि थाखायबो मोजां एबा गुबुन फोरनि थाखायबो मोजां जायो आरो माने जिहेथु बैफोर ओ खैफोदावहाय मानसिया गोलैया आरो।
औ
औ अब्लाहाय जोङो ओ औ
बिबदिनो गारिया सोरनिबा थाखाय मोजां खालाम मोजां खालामदों सोरनिबा थाखाय खहा खालामदों। नोंथां
औ औ
थांबाथ' आथिखालाव गारि मथर बांनायजों माजों बिराद मानसिफोरा जौ खम जायो एक्सिडेन्ट जायो जेरै- ओ नोंथांआ बुंदों जेरै- ओ गारि मथर सालायनोबा निसा बुस्थु लोंनानै माने सालायबाथाय बिब्दि गाज्रि बेब'हार जायो एबा एक्सिडेन्ट जायो नङा होमबा
औ
निसा बुस्थु लायालासेनो सालायाबाथाय माने गावबा गावनि थाखाय मोजां जायो आरो
औ
औ
औ खायफायाहाय निसा लायालासिनोबो जायो खिन्थु बैफोर ओ जायोब्लाबो खिन्थु गावनि ओ जिहेतु सालायनायनि स्पिड एबा बैफोर ओ स्पिदखौ माने खमायना लानांगौ आरो जि थु जोङो लिमिटनि सालायनांगौ लिमिटाव थांनांगौ बै फोर बुस्थु माने मेदियाम खालामना लानांगौ आरो जिहेतु गारियाव बुहुद गियार जायोना
औ औ
फोरखौहाय माने नोङो निजे ओ मोजां लेबेलनि एबा मोजां नों जायो ओ लिमिटावहाय नों सालायनानै मोजाङै सौहैगोन एबा ओ नों निजेनो नोंनि थाखायनो मोजां एबा गुबुनफोरनिबो थाखाय मोजां। बैफोरखौ नायनानै नों निजे लिमिट खालामना लानांगौ आरो अब्लानो ओ जोंनि ओ गारि मथर ओंखारनायनि एबा नों निजि सालायनायनि ए आबो मोजां जायो आरो।
औ
गारि मथर ओंखारदों होननानै जुदि गारि मथर लादों होननानै जुदि सा ओ अभार माने सालायोबा अभार लानानै सालायोब्ला ओ जोङो माने खैफोदाव गोलैखागोन बेखौथ' सियरखा नङा होमबा अब्ला नोंथाङाहाय जिहेथु